अ खोनादोंना?
खोनाबाय दे अ'
खोनादोंबा नोंथां?
अ खोनादो दे।
दा नों नोंजों नोंथांआ मोजाङै खोनादोंबा?
औ खोनादो।
अ दा जोङो माबा मानि सायाव सावरायनो दिनै?
ओ जोङो माने आबादनि सायावसो ओ सावरायनोसै नामा एसे? बर'फोरा माने बोरै आबाद मावो उम ओमफाय मा टाइपनि माबायो माइ उनु गायो बेफोरनि बागै एसे रायलायनोसै। ओमफाय नोंथाङा एसे से आबादनि सायाव बेखेवना होनो हागोन नामा?
अ हागोन नोंथां।
बर'फोरा माने बोरै सोनारना दं आबादजों
अ' हागोन नोंथां। जोंथ' जोंना इमान बिनो बर'फोरा माइ आबादखौनो मावनानै जिउनि राहा हिसाबै माने बेखौनो मिन आबाद आबाद होननानै हमना लानाय जायो एबा गुदि खामानि होनना हमना लानाय जायो। जोङो आबादखौ मावनानैनो थांनानै थायो बर'फोरा दा आबाद होनबाथ' जोङो ओरैनो माइ आबाद जों लोगोसे गोरान आबादबो दङ। माने दैज्लां‌ बोथोराव गायनाय आबाद एबा मावनाय आबाद आरो मेसें बोथोराव मावनाय आबाद दङ।
ओरैनो मेसें बोथोराव मा टाइपनि आबाद मावनो हायोबा। एसे बेखेवना होनो हागोन नामा?
मेसें बोथोराव थ' जोङो बेसर बेसरजों लोगोसे ए जुखाम बायदि माने आबाद मावना हायो आरो आरो जोगोनार
उम।
जोगोनार आबाद मावनो हायो। ओमफाय जोङो मेसें बोथोराव जोङो बेसरखौ फोनानै माने फेब्रुवारि मार्चफोराव जोङो माने बेखौ बोखांनो हायो। आरो बेसर मावनायजों जोंहा रां रुफा एसे खामायनो हायो आरो न'खरनि थाखाय।
औ
फाननानै मोननो हायो।
औ ओमफ्राय माइखौ जोङोथ' गायनाय जायो ओमफ्राय माइनि एसे नामफोरनि बागै बुंनो हागोन नामा?
माइखौथ' जोङो नो ओ दैज्लां बोथोराव गायनाय जायो दैज्लां बो बोथोरा माबानिफ्राय फैनाय जायो ओरैनो इंराजिनि मासनिफ्रायबा ओरैनो मे एप्रिलनि जोबनायनिफ्राय जाहैनाय जायो एप एप्रिल मे जुन जुलाइ आगस्ट'सिम जाहैनाय जायो आरो ओमफ्राय ओरैनो बर'नि साननाय हिसाबै बा माने ओ बैसागो बायनानै जों जागायजेननाय जायो आरो। बैसाग जेठ आसार सावन। भाद्रसिम माइखौ जों गायनो हायो। ओमफाय खो खोथिया फोनाय माइ आबाद मावनायाव जोङो गिबियावनो खोथिया फोनो हालेवग्रोनांगौ जायो।
उ उ।
ओमफ्राय खोथियाबो फोयो। खोथिया फोनायनि उनाव स थामसोनि उनाव जोङो खोथियाखौ फुनानै माने माइखौ मोन जि जायगायाव गायगोन बे जायगायाव जोङो माइखौ गायनो हायो आरो।
उ।
दै गोथौ फोराव जोङो माइखौ डाइरेक्ट गाया गायनो हाया जायो मानि मानो थाखाय माने दै गोथौआव जोंना खोथियाफोरा माने मोजां रायाबा थैयोना ओमफ्राय बे जायगायाव जोङो माइखौ जावैनानै गायनाय जायो आरो माइखौ जोङो जावैनानै गायोबा माइआ मानो थैनाया खम जायो आरो म माइया थैनाया खम जायो अ
एसे गोरा जायो सम जायो आरो ना
माइया माने इयावनो अ माने जों जावैबा माइया रानाय जायो आरो ओमफ्राय बेखौ गायफिनबाथाय माने थैनाया खम जायो आरो
उ
जोङो माइखौथ' ओरैनो दाना गोबां मानसियानो माबायावनो आमथिसुवानि सिगाङावनो गायनाय जायो आरो आमथि खथिसुगानि सिगाङावनो गायनानै सोरबा सोरबा मानसिफोरा माने बोथोरा मोजां जायोबा थबनो गायनानै फोजोबना दोननो नागिरदों आरो ओमफ्राय गोदोबाथ' मान माने जोङो माइखौ
उम
साउन भाद्रसिम गायहैनाय जायोमोन आरो दा बिदि माने बारा गोबाव गाहैनाय जाला ओरैनो
औ माने अखानि थाखायबो एसे जानांगौ जाबाय मोना अखायाबो दानिया बोथोराबो एसे सोलायबायनाा आगोल अखाया माने मालाबा अबेबा समाव मोन बियो मोनहैया जायोना ओंखायनो आगोथिया गायनाय जायो खोमा एसे आ नि आन्दास
अ ओं नोंगौ नों बुंनाया नों बुंनाया नोंगौ माने बोथोरा सोलायबाय थायोना थांनायबो थांनायबो माने बो थोराव अखाया माने दा बाय दियाव हायाखैमोन बेनि थाखायनो माने थांनाय बोसोराव माइ गायनाया एसे माने गदिया गदाय जादोंमोन आरो दा एबार बोसोराव माने अखाया एसे आगथिया हानाय नि थाखाय ने थप गायनाय जादों आरो उम ओरैनो जोङो माइ गायबाथाय
ओं
सोरबा सोरबा हासार होनाय जायो आरो दानि जुगाव माइ गायनायाव उम माइ गायनायाव माने आबादखौ एसे जोंना दाना माने आबादखौ सोरबा सोरबा एसे फाननो थाखायबो आ खौ मावनाय जायोना ओ माने आबाद दा मोजां जानायनि थाखाय हासार बाहायनाय दानि जुगाव बांसिन मानसियानो हासार बाहायो आरो गोदोनि बाय दि माने ओहोम हासार बाहायालासिनो आबाद मावनाया इसे खम जाबाय आरो
आथिखालावथ' रासायनिक हासारानो बांस सिन खामानियाव फैयो खोमा ना? माबानिस्राय न'आव बानायनायनिसाय हास होनसे
उम दाथ' ओरैनो गोरान आबाद होनबाबो जोङो माने माइ आबादल' नङा। गोरान आबादावबो जोङो जेरै बेसर जोगोनार आरो बिदिनो जिंख माबा माबि आबाद फोरावबो जोङो रास आरो हासारखौनो बांसिन बाहायनाय नुयो आरो बेजों लोगोसे आरो जोङो एम्फौ फोथैग्रा मुलिबो बाहायनाय जायो।
अ
एम्फौ फोथैग्रा मुलिनि बाहायनायनि थाखायबो जोंनि माने देहाफोराव गोबां एफेक्ट गोलैयो आरो एबा खहा लाबोयो। माने जोंनि जों माने दा हमदांनो हाया उम नाथाय लासै लासैनो बे माने रासायनारि हासार बाहायनाय आरो आबादफोराव होनाया माने जोंनि मोदोमाव जानोजों माने बा जाहै जायो आरो रासायना हासारफोरा ओमफाय बियो उनाव जोंनि मोदोमनि देहाफोरखौ खहा खालामलाङो। लासै लासैनो जेरै मेगननि पावारा खमायलांनाय आरो बेजों लोगोसे माने फिटनेसफोराबो खमायलाङो स्ट्रं नङा जायो बिदि आरो
आथिखालावथ' बांसिनानो राज नारि हासार बाहायखायो ना? फालांगिफोरनि थाखाय आथिखालाव बेखौनो बांसिन बाहायनाय जायो खारन फालांगि फालां दिफोरा मावनांनाया माने माबा फिथाइफोरखौ मोजां मोननो थाखाय जेनेबा माबाफोराव औ औ राहोनायनि थाखाय जेनेबा एम्फौ नाङिनि थाखाय बानायनाय जायो आरो ना आथिखालावथ' बिदि नङाबाबो जायासै जाहैजोबबाय मैगंफोराबो
माने दाथ' मोसौआ गैबां लाना न'खरफोराव माने मोसौनि अनजिमाया खमायनायनि थाख ओमफ्राय माने दा मोसौ गोबोरखिखौ मोननाय तान
औ
बे थाखायनो माने जोङो आबादफोराव रासायनारि हासारफोरखौ बाहायनांगौ जायो आरो ओमफ्राय फालांगियारिनि थाखायबो बाहायो मानसिफोरा बेनो आरो ओमफ्राय जोङोथ' आबाद होनबा आरो गोरान आबादनि सायावबो जोङो सावरायनो हायो
औ नोंथाङा एसे होनोमबा अब्ला गोरां आबादनि सायाव एसे सावरायना होगोन दे एसे बुजाय
गोरान आबादावथ' जोङो बांसिनैनो बानलु आबादबो मावनो हायो बानलु आबाद। जोङो माने ओइ फेब्रुवारिफोरावबो गायनो हायो बानलु आबादनि सिजोना माने मोनसेल' सिजोन जाया बेयाव। माने गुबुन गुबुन सिजेननि बानलु आबाद दङ। दा नै जानुवारि फेब्रुआरि यावबो गायनो हायो। दिडिसिम्बरावबो गायनोहायो आरो नबेम्बर फोरावबो गायनो हायोआरो जोङो माइ माने हाखांनायनि उनाव। जोङो बानलु आबोद गायनो हायो आरो। ओमबाय आरो जाय जायगाया बोरि ओह दै थाया बेफोर जायगायाव माने जोङो दैज्लां बोथोरनि समावबो गायनो हायो आरो। बानलु आबादखौ उम ओम फाय ओरैनो बानलु आबाद मावबाथ जोङो बांसिन फुलिफोर खौ माने मोजां हायब्रिद गोनां। फुलिफोरखौ माने हाथायनिफ्राय बायना लाबोनानै अह उम। बाजारनिफाय बायना लाबोनानै जोङो फुलिखौ जावायनो हायो जावायनानै जोङो बेखौ
एसे देरस्रनाय खालामनानै माने जोङो मैयन गायगोन। जाइगायाव गाहैनो हायोआरो ओमफाय जोङो हाग्राफोर हाफोरखौ माने मिस मिस खालामना लानांगोन हाग्राफोरखौ मोजाङै अह हाग्राखौ जों जोङो माने मोदजाङै एवना लानांगोनआरो हाफोरखौ ओमफाय जोङो बेयाव मोनस र' खालामनांगोन। माने सिन खालामनानै। बेयाव बानलुखौ गायनानै जोङो बेजों लोगोसे माने बानलुआ एसे देरस'बा जोङा हाग्राफोरखौ दांना होनांगौ आरो उनाव फिथाइ थायांबा जोङो बानलु दंफांनि जिं जिं माने हाफोरखौ मोजाङै खोस्रोना होनांगोन ओमफाय आरो एम्फौ नांनायनि सिगाङावनो एम्फौ नाङिनि जोङो माने एम्फौ फोथैग्रा मुलिफोर बाहायनांगोन। ओमफाय ओरैनोथ' ओम ओ मोजां जायो उम ओमफाय भिटामिनबो होनो हायो ओमफाय बानलु आबादखौ जोङो मो जाङै माने बानलु दंफाङा मोजाङै माने देरोबा जोङो मास मोननै मोनथामनि गेजेरावनो जोङो फिथाइखौ मोननो हायो आरो
अ।
बानलु आबादखौ माने गोजोन खस्थ' खालामनांगौ जायो आरो एसे ओमफाय लेबार खरस जायो। गोबां नाथाय जोङो माने दाम मोनोबा हरै माने बेफोरखौ फाननानै जों गोबां बिबांनि रां खामायनो हायो आरो बानलु आबादजोंनो। दा जोङो बे बानलु आबादनि गेजेरजों माने गोबां बर' सुबुंफोर एबा गुबुन सुबुंफोराबो माने गोबां रां खामायबाय दं आरो गोबां लाख लाख रां माने बानलुआथ' जोंनि सुबुंनि मेइन जानो गोनां आयदाना माने मुवा दा बानलु नङाबानो जोंनि ओंख्रिफोरा थावा बेबायदिनो माने बानलु बानलुखौ नांथांरगौ जायो आरो
औ माने बालां ओ जेनेबा फालांगि ओइ बानलुनि जोयोबा आरो फालांगि मावनानै जानो हायो आरो
अ अ ओं माने जोङो दाथ' जोङो माने दानि जुगाव साख्रिफोरखौ मोनबांला नालाय
औ
जोङो साख्रिनि अनगायै जोङो गुबुन राहा हिसाबै जोङो बानलु आबादखौ मावनानै थांनानै थानो हायो आ रो रां आरजिनो हायो बानलु आबादनि गेजेरजों जोङो गोबां रां एबा मुलाम्फा खालामनो हायो दा जोङो बेस सावराय बे खन्द'आवनो दोन्थ'नोसै खोमा ना बेनो दा नै मोनसे सावरायनो गोनां एसे बिनिनो बागै आरो गुवार मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायबावनोस
अ अ जागोन दे नोंथां औ
दे नोंथां ओम दे